हेलौ औ खोनादों।
नोंथां माने आं नोंजों माखासे बर'फोरनि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दैसो सावरायलायनो सानदोंमोन?
औ सावरायनो हागोन दे
उम ओ जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि होनोब्लाथ' जोङो बांसिनानो अनला ओंख्रियै ओ सबाय साम' नारजै इफोरखौनो जों बांसिनै बर'नि मख'जाथावसिन साबसिन गोथावसिन ओंख्रि होननानै मिथिनाय जायोना? अनला ओंख्रि जेरै अनला ओंख्रै खौ जेनेबा नोंसिनि नोङो मा बायदि संनाय जायो नोंसिनिखै जेनेबा?
अनला ओंख्रिखौ संनोब्ला सिगाङावनो दैयाव माइरंखौ सोमनानै दोनो बिनि उनाव बोखांनानै बेखौ ग्रेन्ड खालामना लानानै ओ सिगाङाव बेदरफोर होनोबा बेदरखौ एवनानै लाग्रोनांगौ आरो आरो मेवा होनबाबो मेवा माबाजों खारैजों एवनानै लाग्रोनानै दै ग्लब ग्लब फुदुंनानै उनावहाय अनला बे ग्रेन्ड खालामना लानायखौ होनाय जायो आरो अनलाखौथ जोङा बांसिन ओम हाबायाव बाहायनाय जायोना।
औ बर'नि औ बर'नि हाबा
नोंसिनिथिंलाय माबोरै
जोंनिखौबो बिदिनो सङो ओ सिगाङाव ओ माइरंखौ सोमनानै लाग्रोबाय बिनि उनाव ओ ग्रेन्ड खालामबाय ओमफ्राय जुदि बेदरफोरजों जानो ओरैनोबो मिरामिस फोरबो जाजायो आलुफोर होनानै मेवा होनानै बेदरजों जायाबाबो आरो ओरैनोबाथबोथ' अनला ओंख्रिया खारै होबानो जोबोरैनो गोथाव मिलौनाय मोनखायोना? जेरैखिजाया ओ संबानो अनला ओंख्रिखौ गोथाव मोनखायो आरो जानो। आरो बेदरफोरजों संबा
अ गोदोनि मानसिफोराथ' गाम्बारि बिलाइ बिबारफोरजोंबो जायोमोन गाम्बारि बिबार, सेफालि बिबार बेफोरजों।
गाम्बारि बिबारजों खाले खाले गो थाव जानो मोजां मोनो होननाय खोनादों।
औ औ आंबो जानाय जायाखै खोनादों आरो। आबै आबौमोननिफ्राय।
उम इदि ओ सिगाङाव जानाय खोनाबाबो खिन्थु जोंनि ओ खाथि खालायाव आं जानाय नुयो अन बेजोंबो मा होनो ओ गाम्बार बिबारजोंबो जों मैथ्रु बि बार खांखिलुर बिलाइ इफोरजोंबो मिरामिस जानायखौ नुनो मोनो आरो।
साम'जोंलाय जाफेरबाय नामा?
साम'जों जानाय जायाखै। साम'जों सबायखौ बांसि सिन जानाय जायो।
सोरबा सोरबा जानाय खोनायो। अनलाखौबो अनलाजों साम'
अनला अनलाजों साम' आङो खोनाफेराखै जोंनि जायगायावथ' बिदि अनला साम' बांसिनानो ओ साम'खौ सबायजों बा जोगोनारजों ओमफाय ओरैनो गोजा फा फाजाबो जानायै नुयो आरो आरो फाजाबो जायो।
ओ साम'खौ जायोब्ला मा मा भिटामिन मोनो मिनथियो नामा?
ओहो आं बेफोरनि सोमोन्दैथ' बारा इसेबां मिथिया मिथियोब्ला एसे फोरमायनो होनाय।
ओ साम' जायोब्ला भिटामिन ए मोनो होननानै मिथिनाय जादों आरो ओ मेगननि साम'खौ जायोब्ला मेगननि पावारा बारायो होननानैबो खोन्थादों आरो आबै आबौमोना। बियो साइन्टिफिके ओस साइन्सनि दारैबो जानो हागौ।
औ औ
नोंसिनिखि दा मा मा मैगं मोनो?
जोंनिखैथ' दा मेगङा ओ हाग्रानि मैगंफोरजों लोगोसे न'आवनो बिदिनो ओ गायनानै लानाय माखासे मैगं मोनो जेरै खांखिलर जोगोनार दाथ' आरो मैथानि बोथोर मैथा दं। मैथा बांगाल फोरबादि माखासे मेगंखौ न'आवनो गायना लानाय जायो इफोरखौनो दा मोननाय जायो आरो। आरो बेजों लोगोसे दा बाजाराव थ' आरो दा मैगंनि गोबां एभेलेबोल फुंनि खेथिफोर ओ फाननो थाखाय मावो नामा नोंसिनि जायगायाव?
जोंनि एरियाव थ' बिदि मैगंनि बांद्राय खेथि मावनाय जाया ओ ओरैनो न'आव जानो आन्दा एसे इसे मावनानै लायो आरो।
उम जुजि बिदिफोरबादि ओ बानाय मोजोबनाय गैयाजासे न'फ्राव बेबायदिनो एसे एसे ओ मावनानै गायनानै लायोबा माखासे ओ न'खराव जानाय लोंनाय ओ मैगं थाइगंनि थाखाय जेबो प्रब्लेम फैया आ रोना न'आवनो खानानै मोनजायो आरो बेफोराव जेबो मेडिसिन ओ होनाय जाया निजे हायावनो निजे हासारजों ओ गोबोरखि हासारफोरजों बिदिनो न'नि ओ माखासे हासारफोरजों मोजां मोजां गायनानै लानो हायोब्ला न'खराव मोजां सोलिलांनो हायो आ रो ना मेगं थाइगंफ्रा जानायनि थाखाय। जोंनिखै मावो मावनाया गोबां ओ फाननो थाखाय खांखिलर जिंखा बिदिनो ओ लाव बि फोर मैगं गोरों मावनायखौ नुनो मोनो।
बांद्राय इदि मैगंनि खेथि मावगै आं बांद्राय मिथिया बिनि सोमोन्दै।
जेबो नङा जायगा लायै जायगा ना जाय जेराव ओम जेनेबा गायबा जेरै मैगं खेथिफा मोजाङै मोजां जाबासो बे आबा बे खौ मावनो गोसो जागोन बिदिबो थायोना जोंनिखै दा बेफोरबायदि मैगं थाइगं गायनोबा जायो नाल लाय बेखायनो गायनानै लायो।
नाफामखौ नोंसिनिखै नाफाम बानायोना बानाया नोंसा?
औ बानायो दैसा गाथोन दंना दैसाबो गाथोन दं नालाय एखनबा बिदिनो नवाव जानो था खाइ ओ जेखाइ खबबाय लानानै ओ मैथा ओंख्रै बा लाव ओंख्रै बा माबा मोनसे जायखिजाया ओं ख्रिजों जाब्रबनोबानो गुरनानै लायबानो मोनो नालाय बेखायनो एखनबा समावहाय बुरजाबो मोनबोनाय जायोना बेखौ फोरानानानै दोनो मोजाङै फोराननानै दोननानै इदिनो दिनै एसे गाबोन एसे इदिनो फोरानानानै दोननानै बुरजा जायोबाथाय नाफाम देनानै दोनो। नाफामखौथ' ओरैनो‌ ना फिथिख्रि नारस स्राय आरो बालाबोथिया इफोरबादि नाजों बांसिन बानायनाय जायो बेफोरबायदि ना मोजांजों बानायोब्ला ओ खालि खालि गोखा मोन याना मोजां मोनजायो एखायनो इफेजों बानायनाय जायो। यो। ओमहाय बियावहाय बै थास' गोसोमा
उम उम
सोमखौ बे ना‌ गोरानजों आरामसे उवालआव ओ देनानै लानाय जायो आरो देनानै खांनायनि उनाव बेखौ मोजां मोनसे बयामफ्राव ओ ग्लासनि भयाम बा बिदि प्लास्टिक बिदिनो बार हाबनो हायि जायगायाव सोनानै दोनो। सोनानै दोननानै बेखौ गोबाव मास ओ मोननै बा मोनथाम एफोरबायदियाव जानो हायो आरो औ आं जोबोद गोथाव मोनखायो एखनबा इदिनो ओ जेनेबा अहा अहाथो सामफ्रामबो बेदर ना मोनबाय थानो नङा होनबा? आ बे समावहाय माखास
औ बर'नि जि आइ टेग मोनबाय नाफामा औ।
बिदि समावहाय नाफाम नाफाम थाखाबा थाय आरो सिन्था गैला आरो ओंखामफ्राबो खहाब ब्रेलायो।
उम
जोबोद मोजां मोनो आङो जानो। नोंसिनिखै जेनेबा माबायदि बानायो नाफामखौ?
बिदिनो सेमैनो बानायो जोंनिथिंबो एखेयानो नाफाम बानायनाय स्टेलाथ' एखेयानो बयनाबो एखेयानो जाखायोआनो।
अ
थास' बिबार ओंखारबाय नामा नोंसिनिखै?
थास' बिद थास' बिबाराथ' दा इसिबां मानि ओंखारनाय नुनो मोनाखै होनबाबो मोनसे मोननै ओंखारहांबाय। जानो गोथाव मोनो नामा?
औ गोथाव मोनो औ
नागोरान अमा बेदर बेफोरजों जानो गोथाव ना बांसिन थास' थास' बिबार मोननै मोनथाम ओमफ्राय बिदिनो बै थास' गोसोम थास' बिथुरै बिदि ज' संनानै ना गोरानफोरजों अमा बेदरफोरजों बिदिनो जोबोद गोथाव मोनो गोथाव जायो नोंसिनिखै बिदि जागोन ना जाया?
जायो थास' बिबारखौ आरो मैथा ओरैनो नाफोर गैयाबाबो मैथाफोर होनानैबाबो गोथाव जायो आरो मिरामिसफोराव जोंखै बांसिन निरामिस सलियोना
जोंनिखैबो बाराय लानानै बाराय जायो जेन'बा जेरै बिस्थिबार बेफोराव बांसिन मानसियानो जाया फालिनायखौ नुनाय जायो आरो अय बे माखासे बाराय फोराव फ्राय जायोआनो जानाय ओमफ्राय जेनेबा नोंसिनि जेनेबा दैसाफोर गैगोना गैया खाथियाव
दङ
बेयाव बाय बिराद ना मोनसोगारो नामा नोंसिनिखै
थांबाय आरो गोदोनि बायदि नंला
हाथाय बाजारावनो जानो गोसो गुरलाय नांलाना हाथाय बाजारावनो मोनसै बेखायनो मानसिफ्राबो गुरनाया खमसै जायो फोर फाननो थाखाय न'खरा नखराव जेनेबा एसे सोलिनो ओ एसे दिगदारमोन दिगदारफ्रा माने गुरनानै फाननायखौ नुनो आरो
औ -औ - औ न'खर सालायनायाव एसे हेब हेफाजाब होयोना नाथुर फिसा मोनो ना मोना नोंसोरनिथिं? मोनो गोबां मोनो नाथुरखौलाय नाथुरखौ मोनो औ नाखौ खम मोनो आरो मैब्रुङाव मोनोना?
फोरानोना नाथुर फिसाखौ
औ फोरानो
आंथ' जेब्ला जोबोद मोजां मोनो नाथुर फिसा जानो गोरान फोराननायखौ आरो अनला ओंख्रि ओंख्रि सबाइ ओंख्रि बेफोरावबो होनानै जानो हायो ना?
औ दे होनबा दोनथ'नोसै नामा
औ दे होनबालाय दे
आरो